हेलौ अ खोनागासिनो थाङा खोनादोंना
औ खोनादों
औ
दा नोंथां होनबा सम दोङोबा नोंथांजों दसे रायज्लायबावनोसै ना
औ नोंथाङा रायज्लायजागोन दे
दा जोङो ओ सानफ्रोमबोनि ओ जिउ खुंनायाव ना सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोङो राहा हिसाबै जोङो बे बर' गामिफोराव बा बर' न'खरफोराव जोंहा गोबां राहा लानानै जोङो न'खरखौ ओ सोलिगासिनो ना बायदिसिना राहा लानानै जोङो न'खरखौ सोलिगासिनो जोंनि बर' गामिफ्राव दा बेबायदिनो ओ जिउ खुंनाय राहा हिसाबै जोङो गिबियावनो जोङो ओ आबाद मावनायखौ जोङो लायो बांसिनानो नंगौना आबाद मावनाय आबाद मावनाय लायो आबाद मावनायनि अनगायैबो जोङो बर' आइजोफोराबो जोंना न'खर सोलिनायाव बा सामलायनायाव जोङो बायदिसिनाफोर ओ बर' आइजोफोराबो जोंना ओ गोबां राहाफोर लायो राहा लानानै आइ राय आइजोफोरा जोंना राहा लानानै ओ हौवा माहारिखौ नखर सोलिनायाव जोंनिया रां माबानायाव खामायनायाव बा आरजिनायाव जोङो गोबां हेफाजाब होनाय खौ नुनो मोनबोदों थिग बेबायदिनो बर आइजोफोरा ओ हेफाजाब होनो हेफाजाब होनो होननानै जुदि रां आरजिनायनि नखर सोलिनायनि राहा हिसाबै लायो होनोब्ला जों नआव थानानैनो सि दानायखौ लायो ओ दाउ अमा हांसो बायदिसिना फिसिनानैबो जोङो रां आरजिनानै नखर सोलिनायाव हौवा माहारिखौ जोबोद हेफाजाब होबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों दा बेबायदिनो ओ बर आइजोफोरा हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनबोदोंब्ला दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा बेबायदिनो आइजोफोरा मा मा राहाजों रां आरजिनानै नखर सोलिनायाव बा नखर ओ सामलायनायाव हेफाजाब होगासिनो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ गिबियावनो जोंनि ओनसोलाव ओ‌ सानफ्रोमबोनि जिउआवथ जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ होननानै बुङोब्लाथ जों थांना थानाय समाव जेनेबा जा ओ फुंनिफ्रायनो जागायनानै जोङो मोनाजासिम जेनेबा थांना थानो थाखाय जोंनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे राहा नांगौ जायो जिउआव फैसानि ओ रां खामायनो थाखाय थाखाय बा जिउखौ दैदेननो थाखाय बा नखरखौ सामलायनो थाखाय माबा मोनसे राहा नांगौ जायो थिग बेबायदिनो सन सानसे न' नखरखौ सामलायनायावनो जेरैबायदि राहा नांगौ जायो बेबायदिनो जोङो बोसोर बोसोरसे नखर बा बोसोर बोसोर नखर सामलायलांनायावबो बेबायदिनो गोबां राहा नांगौ जायो मानोना जोंनो थांना थानायावहाय रांनि गोबां मदद गोबां गोनांथि जानानै फैयो नङाना नोंथां। बेनिखायनो बेनिखायनो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय गोबां खामानि मावनांगौ जायो जेरैबायदि जोङो जोंनि ओनसोलावबो माखासे बेबायदिनो नखर सामलायनायावहाय गोबां बेबायदिनो ओ आयदा लानानै बा आदब माखासे आदबै जों नखरखौ खुंलांनायाव खुंलांनायखौ नुनो मोनबोगासिनो। नो दङ। जेरैबायदि ओ। हौवाफोरा नखर सानफ्रोमबोनि हुदा जेनेबा ओ आबाद मावनानैनो जोङो हौवाफोरखौ बांसिनै न'खर खुंलांनाय बे बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो। आबादानो जि थांना थानायनि गाहाय राहा बेनि बेजोंनो जोङो गोबां आबाद मावनानै थांनानै थायो जेरैबायदि माइ आबाद मावो आरो माइखौ जानायनि अनगायैबो जोङो गोबां आबाद मावोब्लाथाय फाननानैबो बेबायदि रां आरजिनो हायो आरो। बेजों बेजों लोगोसे बिदिनो बायदि रोखोमनि आबादफोर मावनायखौ नुनो मोनो जेरै मैगं थाइगंनि आबाद आरो बेबायदिनो फिसा फिला माबा माबि बारिफोरावहाय बिदिनो मैगं थाइगं फोनानैहाय उनाव फाननानै बेबायदि जिउखौ दैदेनलांनायखौ नुनो मोनो आरो। बेजों ओ बेनि अनग अनगायैबो हिनजावफोराबो हा आइजो आइजो सुबुंफोराबो गोबां बेबादिनो आखाइायाव हौवाफोरखौ नेबाय थायालासे गावबा गाव आखाइयाव खामानि लानानै नखरखौ दैदेनलांनायखौ बा हौवाफोरखौ मदद होनाय। खौ जों नुबोगासिनो नोंथां। जेरै हौवा। हिनजावफोराथ गाहायै जि दानायाव गोबां आखा फाखा नङा होनोमब्ला। ओ बेनिखायनो। बेनिखायनो हिनजावफोरा जि ज लोगो नांनानै गामिनि आइजो सोरबा। सोरबा बिदिनो सानै साथाम लोगो नांनानै जि आदि दालायनाय बेफोरबायदि नुनो मोनो जेरै आरो सोरबा सोरबा हानायफोरा हारसिङै दायो आरो गोबां बेबायदिनो जि दानानै गाव गाननायजों लोगोसेनो गुबुननो फाननानैहाय रां आरजिनाय। रां आरजिनायखौबो जोङो गोबां बिबांनि नुनो मोनो बर'आवनो। नखरफोरावहाय थिग बेबायदिनो। ओ हिनजाव माहारिफोराबो दाउ अमा फिस दाउ अमा लानानै दाउ अमा फिसिनायखौ जोङो दाउ अमा मोसौ बोरमा बायदिसिना न'आव। फिसियो लोगोसेनो फाननानैहाय रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो। आथिखालावथ अमा। फिसिनाया गोबां बिबांनि जानो हमबाय। जेनेबा माखासे सुबुंफोरानो। अमा फिसिनानै रां आरजियो आरो बेफोरबायदिनो सानफ्रोमबोनि जिउआव दावगालांनो नाजा जायो आरो गासैबो।
औ नोंथां
औ दा सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय नोंथाङा जेरैबायदि बेफोरबायदि जिउ खुंनाय दाथायफोरा जेनेबा मावबादा आरो खामानिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों नङा होनब्ला ओ बे समाव बे समावहाय जोङो आ थिखालावबो बेफोरबादि खान्थिफोरखौ नुनो नुबोदों आरो नुबोगासिनो दं आरो उनावबो नुलांबाय थागोन नङा होनब्ला
औ नोंथां
गोदो समावहाय जोङो बांसिनै माबादि जिउ खुंबोदों आरो आथिखालावहाय जोङो माबायदि जिउ खुंबोगासिनो दं बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ जागोन नोंथां दा ओ सान फ्रोमबोनि जिउ खुंनाय आदब हिसाबै गोदोनि दिनावहाय एसे आलादा नाथाय दानि दिनावहाय एसे आलादाखौ जों नुनो मोनो नङा होमब्ला
नंगौ नोंथां
दिनाव ओ गोदोनि दिनावहाय ओ आबाद मावनानैबो जिउ खुंनाय रा राहाखौ जोङो लानायखौ गोदोनि दिनाव नुनो मोनदों गोदोनि दिनाव नुनो मोनो दोंमोनब्लाबो गोदोनि दिनावहाय एसे आलादा जायोमोन मानो होनो बुङोब्ला ओ आबाद मावनाय होननाय लोगो लोगोनो गोदोनि दिनाव जोंना मोसौजों ओ जुंगाल मै नांगोल बायदिसिना जोङो ओ आइजें आयलाफोर लानानै जोङो फोथारावहाय हालेवनानै आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दानि गोनोखो खो मुगायावहाय बेबायदियै आइजें आयलाखौ लानानै आबाद मावनानै ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनबांला मानो होनोब्ला दानि गोनोखो मुगायावहाय जोंना ओ गोबां मा ओंखारखो जोंना ओ हालेवनाय मोसौजों हालेवनायनि अनगायै जोंना मोसौजों हालेवब्ला जोंना समा एसे गोलाव जायो नङा होमब्ला नोंथां समा गोलाव जायो बेखायनो दानि गोनोखो मुगाया हालेवनो थाखाय जोंना मोनसे मा दिहुनखो ओ जोनथोर दिहुनदों नङा होमब्ला नोंथां बे जोनथोरखौ ओ बाहायनानै दानि जुग गाव फोथाराव हालेवनो थाखाय जोंनो एसे समावनो गोबां बुरजा हाखौ जोङो हालेवनानै माइ गायनो बा गुबुन गुबुन आबादखौनो जोङो फसलफोरखौ गायनो हायो नाथाय गोदोनि दिनावहाय ओ नै बिगा बा थाम बिगा हाखौनो जोङो मोसौजों हालेवनानै गायनो थाखाय आबाद गायनो थाखायब्ला आबाद मावनो थाखाय जोंनो गोबां समनि गोनांथि जायोमोन नाथाय दानि गोनोखो मुगायावहाय बेबायदि सम नांनायखौ जोङो नुनो मोनला बा बिगा स्नि बिगा दा हाखौनो जोङो सानसेयावनो मा खालामनो हायो आबादखौ जोङो मावनो हायो थामहिनबा जोङो माइखौ जोङो बे सानसे सानसे बा साननै आगोलावनो जोङो बे बा बिघा द' बिघा हा खौ जोङो जोनथोरजों हालेवनानै जोङो बिनि खोथिया बायदिसिनाखौ जोङो फुजोबना लानानै बिनि अखानायैनो जोङो मानसिफोरखौ एसे बुरजायै लानानै जोङो गायजोबनो हायो। नाथाय गोदोनि दिनावहाय मोसौजों हालेवनाय स समाव जोङो ओ नै बिघा थाम बिघा हाखौनो जोङो एसे एसे एवनानै जोङो मा गायोमोन सासे सानै न'खरनि आइजोफोराल' लोगो नांनानै गायोमोन। ना थाय दानि जुगावहाय बे जोनथोरजों गोनोखो खो मुगायाव जोनथोरजों हालेवनानै जोङो बुरजा बुरजा हाखौनो जोङो एसे समनि गेजेरावनो जोङो आबाद मावनानै जोङो आबादखौ दैखांनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। दा गोदोनि दिन-दिनाव आरो दानि दिनाव जोङो बे आबाद मावनानै जोङो जानायखौ आलादा जानायखौ जोङो नुनो मोनो। गोदोनि दिनावहाय एसे गोब्राब नाथाय दानि दिनावहाय एसे माने सहस जानायखौ नुनो मोनो आरोखि। इ नोंथां। दा बिदिनो माइ आबाद मावनायनि अनगायै बो जोङो ओ मेसें बोथोरावहाय जोङो बायदिसिना उफ्रा आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। बेसर फोनाय बा मटरनि मटर फोनाय ओमफाय मैगंनि गेजेराव लाइ लाफा फोनाय ओ ओ मा फोबावो जोङो इनि अनगा मुसुर दालि फोयो। बेबायदिनो गोबां उफ्रा आबाद मावनानै जोङो औ गोबां आबाद मावनानै जोङो न'खर सोलिबो नखर सलायनो थाखाय जोङो रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। नाथाय गोदोनि दिननिख्रुइ दानि मुगायाव गोनोखो खो मुगायावहाय बेबायदि आबाद मावनो थाखाय एसे सहस जानायखौ आङो नुनो मोनदों आरोखि नोंथां। दा बेबायदिनो गोनोखो मुगानि गोदोनि दिननि आबाद मावनाय आरो दानि बे गोनोखो मुगानि आबाद मावनायनि जेराव नोंथाङा मा बुंनो सानो? गोदोनि दिनखौ मोजां होननानै बुंनो सानो ना? दानि दिननिखौ मोजां होननानै बुंनो सानो नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ नोंथां थारैनो बुंनो थाङोब्ला ओ सरासनस्रायै जोङो गोदोनि समावहाय मोनबोनाय माखासे ओं आबादारि आगजुफोरखौहाय नायनो थाङोब्ला जों गोदोनि दिनखौ जोबोद उम बाख्नायथाव एबा जोंनि बर'नि गुबै सिनाय थि होननानै जोङो बुंनो हागोन मानोना गोदोनि आबाद मावनाय समावहाय जों बांसिनैयो बर'फोरा बाहायनाय माखासे आगजुफोरखौ बाहायोमोन ना नोंथां बेवहाय जोङो जेबो बिगियानारि आगजुफोर बेफोरबायदि बाहाय हायामोन गोदोनिफ्रायनो ओ मोसौ थौ जोंनो गाहाया मानि जाबोदों हालेवनानैहाय नांगोल जुंगाल ओ खदाल बेफोरबायदिखौ बाहायनानै जोङो आ आबाद मावनानै जाबोदों। आथिखालावहाय बेफोरनि बाहायनाया लासै लासै गोमालांनो हमदो थेवब्लाबो नाथाय दोरोङारि जिहे थ बेफोरखौ जोङो हमथानानै ला लाखिदोंसो खायसे खायसे लाखि लाखिदों आरो बेखौ हमथाना ला खिनो गोनां गोनां गासैनिबो थाखाय मानो होननानै बुङोब्ला जायजों जोङो गोदोनिफ्रायनो थांनानै थाबोदों बेफोर हुदाखौ जोङो इयुनावबो लाखिबाय थानांगोन आं औ बेखायनो आथिखालनियाव ट्रेक्टरजों औ नोंथां
उम दा बेबायदिनो ओ गोनोखो मुगा आरो दानि मुगानि गेजेराव फारागथिया बेनो। नाथाय समजों लोगोसे गोदोनिखौ लाफाबाय थायोब्लाबो दानि जुगाव उन जानानै थालांगोन खौ आं सानो बेनि खायनो दानि औ दानि समजों लोगोसे खारफानांगौ होननानै बुंनाय जायो नालाय बेनिखायनो दानि गोनोखो मुगायाव एसे ओ सम खस जानाय खामानिखौ मानसि फोरा थाबनो ना आजावना लानायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंगौ नोंथां थारै
दा बेबायदिनो दिनैनि बे सावरायनायखौ ना जिउ खुंनाय राहानि सावरायनायखौ दिनै बे खि खिनियावनो दोनथ थनोसै नामा नोंथां औ दे